नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना?
हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों दे नोंथां।
औ, ओ नोंथाङा सम दोङोबा आंजों उम दसे सम ओ रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ। ओ नोंथांनियावनो फन हरनानै सोंहोनायनि जाहोनानो जाहैबाय। ओ ओ बिदिनो बर'फोरा जोंनिया, ओ आइजोफोरा एबा जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रा ना खांख्राइ साम' नागिरनाय एबा जों गुरनानै हमना जाबोयो। नङा होमबा नोंथां? ओ बेनि बागै नोंथाङा एसे ओबुंफोरथिना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ ओ थारैनो जोंनि बर' आइजोफोरा एबा जोंनि बर' सुबुं माहारिया ओ ना हमनानै जानाय आरो ना आरिफोर गुरनानै जानाय बायदिफोराव जोबोर आखा -फाखा। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आयजोआनो जा जोंनि हौवा माहारिफोराबो ओ बायदि रोखोमनि आदब खायदा बाहायनानैहाय ना हमनानै जाबोदों। आरो दासिमबो जोङो बेफोरबादि बिदिनो ना हमनानैहाय। ओ ना गुरनानै जानायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो।
औ।
गोदोनि ना गुरना हमनानै जानाय आरो आथिखालनि ना हमनानै जानाय होनोब्ला गोबां फाराग दङ। नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो जोङो दासिम आथिखालाव, जोङो जोबोद गोरलैयै नाखौ हमनानै जानो ओ हानाय जाबाय नङा होमबा नोंथां? ओ गोदोहाय जोङो ओ जोबोर खस्थ'यै जोङो ना गुरनानै, ना हमनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन। ओ गोदो जोबोर खस्थ'ब्लाबो ओम खस्थ'यै ना गुरनानै ओ जादोंब्लाबो गोदोहाय एसेबां ओ ओ जोंहा नानि अनजिमाया गोबां बिबांनि जानायलाय ओज ओ बेनिखायनो गोदोहाय ना गुरनायाव खस्थ'जों गुरनानै जायोमोनब्लाबो ओ जेबो सानामोन गोदोनि सुबुंफोरा नाथाय जोंङा आथि खालावहाय बेफोरबायदि ओ गोजान गोजान बिलो ओ आरिफोराव थांनानै जोंङो ना गुरनानै जानाय जों एसेबां नुनो मोना दंङ जोंनि गामि ओनसोल खाथि खालाफोराव बिदि ना गुरनानै जानाय थेवब्लाबो जोंङो ओ एसेबां जोंङो ना ना गुर ज' ज'यै ना गुरनो थांलायनायखौ जों नुनो मोना नंङा होमबा नों थां अ बिदिनो ज जोंङो आथिखालावहाय न'खर न'खर गावबा गाव फुख्रि जावनानै ओ बे फुख्रियावनो ना फिसिनानै जोंङो बेफोरखौहाय आथिखालनि बि गानारि ओ जुगजों दिहुनजानाय बायदि जुन्थिफोर बाहायनानै जोंङो ओ ना हमनानै जानायखौ जोंङो मेचिनफोरजों ना हमनानै जानायखौ जों नु नो मोनो बिदिनो गोबां गोरलै जोंङो आथिखालाव नाखौ हमनानै जायो ओ नाथाय गोदोहाय जोंङो ओ ना हमनाय ओ आगजुफोर होनोब्ला जेरै ओ जेखाइ खबाइ ओ सेन खखा खाखि फल' बायदियानो मख'जाथाव नंङा होमबा नोंथां ओ बेफोरखौ लानानैहाय गोदो बर' फोर ओ ना हमनानै जायोमोन बेफोरजों ओब बिदिनो जोंङो गोदोहाय ओ ना गुरनायाव जोंङो खेबसे गुरगासेयावनो जोंङो खबाइसे ओ आरो खबाइ गेजेरसे आरिफोरजों गोबां ना मोनोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आबै आबौ खुगानिफ्राय ओ थारैनो बेयो नंगौबो खोथाया ओ बिदिनो ओ गोदोहाय ओ ना, बेदर बायदिनि जेबो आंखाल गैयामोन होननानै जों खोनानो मोन्दों थेवब्लाबो गोदो ओ बेफोरबायदि ओ सोलोंथाइ बायदिफोराव जौगानाय गैयिलाय ओ गोदो जिउ खुंनाय राहा ओ एसेब्लाबो अ खस्थ'खौ जोंङो ओ नुहर नुयोमोन गोदो आरो मो ब्लिब आरिफोरनि ओ जेबो राहा गैयामोन गोदो बिदिनो ओ जानाय लोंनाय बे ना बेदर आरिफोराव जेबो आंखाल गैयाब्लाबो बे जिउ खुंनायाव ओ एसे खस्थ' दंमोन होननानै जों खोनाबोदों नाथाय आथिखालावहाय जोंङो बे ना हमनानै जानाय ना गुरनानै जानाया ओ ओ जोबोर खम जाबाय मानो हो ब्ला आथिखालाव जोंङो ओ बायदि आबादफोर मावोब्लाबो जों गो बां हासार ओ रासायनारि हासार बायदिफोर जोंङो होनानैहाय आरो ट्रेक्टर बायदिफोरजों हालेवनानै जोंङो ओ आबादफोर मावनाय जायो नंङा होम बा नोंथां ओ बेफोरबायायदिनो जोंहा ओ नानि ओ अनजिमाखौबो खमायलांदों होननानै जोंङो ओ एसे साननो हायो नंङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंङो आथिखालाव ओम दैमा दैसा बिलो बायदिफोराव जोंङो ना गुरनो थांङोब अब्लाबो ओ गोबां रोखोमनि जोंङो ना मोननो थांलिया जोंङो ओ इसे इसेल' जोंङो ना मोननायखौ जोंङो नुयो दानि समाव। ओ थेवब्लाबो जोंनिया दानि समाव न'खर न'खर गासिनावबो फुख्रि थानायलाय जोंङो
बेफोरखौ जेबो मोना मानो होनब्ला आथिखालाव बिदि ना फिसिनानै जानायनि दि ओ राहा फैखाबा गावबा गावनो राहा खालामनानै लानायलाय जोबोर गोरलैयैनो जोंङो ना हमनानै जानो हायो आथिखालाव। बिदिनो गोदोहाय ओ जोंङो नाखौ ओ हमना लाबोनानै जोंङो जायोब्ला सेखौ जानांगौखिनिखौ थोजासे ओ खिनिखौ जानानैहाय जोंङो आद्रा थाबावनाय नाखौ जोंङो ओ नाफाम आरिफोर दोननानै बानायनायबो जों खोनानो मोनोमोन नंङा होमबा नों नोंथां औ बिदिनो जोंङो ओ नाफोर गुरनो थांङोब्लाबो जोंङो नाखौ जोंङो गोबां बिबांनि मोनोमोन थेवब्लाबो जों ङो बे नाफोरजों मोनफानाय बायदि ओनाफोर जे बे ओ ओ गांजेमा एंखावरि खांख्राय बायदिफोरखौ जोंङो गोबां गोबांनि जोंङो गोदोहायबो मोननो थांखाया जों नाफोरखौसो गुब गुबुन रोखोमनि गोबां मोननो हायो बिदिनो जोंङो बे एंखावरि गांजेमाफोरखौ मोनोब्लाथाय जोंङो ओ बाथोन देनानै जाफैनायबो जोंनि बर'फोरनाव हुदा दं नंङा होमबा नोंथां बि दिनो जोंङो ओ गोदो आरो आथिखालावहाय ना हमनानै जानाया ओ दासिमबो सोलिगासिनो आरो। गुबुन गुबुन रोखोमनि आदब खायदाफोर बाहायनानै जोंङो ना हमनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो ना हमनानै जायो नामा नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होदो।
औ हायो। उम हागोन नोंथां माने जोंनि ओनसोलावथ' दा बिदिनो ओदासिमबो जोंनिया गामि ओनसोल एबा साखाथिफोराव जोंनिया दासिमबो बिदिनो बिदिनो सोलिगासिनो ओ बिदिद्राय जोंङो खदाय आगोलनि बायदि जोङो गोदोनि बायदि गुथिंबाय थानायखौ नुनो मोना। जोंनियाथ' बर' आइजो एबा जोंनिया ओ बर'फोरा ओ गोबां खामानिफोराव बेस्थ' थायो नंङा होमबा नोंथां ओ बेनिखायनो जोंङो नाफोरखौ गुरनायखौ बारा नुनो मोना। मोनला बिदिनो‌ जोंङो जानो गोसो जाबा बिदिनो गुरहैयो गोसो जाबा जोंङो साखाथि थि ओ लोगोफोरखौ जोंङो लोगो लानानै ज' ज'यै जों हानजा हानजायै जों ओ फोथार एबा जोङो दैमा दैसाफोराव जों गुरैनाय नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
गुरनानै लाबोनानै जोंङो बर' आइजोफोरा गोबां गोबां रोखोमनि ओ गोथाव गोथाव ओंख्रि फोरजों संना जानायखौ जों नुनो मोनो ओ आथि ओ गुबून आथिखाल एबा जोंङो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा संनाय खावनायाव जोबो आखा फाखा नंङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो जोंङो ना बिदिनो साम', खांख्राइ ओ बिदिनो जोंङो ओ एनखावरि गांजेमा फोरखौ जोंङो गासैखौबो जोंङो लानानै फैनानै जों गोबां रोखोमनि ओंख्रि संना जायो नंङा होमबा? ओ जेरै जोंङो नास्राय एबा ओ बोथिया ओ फिथिख्रि मावा बेफोरखौ जोंङो ओ मैथा एबा जोंङो थाइगेरफोरजोंबो संना जानायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा? ओ जोंङो बिदिनो गोबां खांख्राय फोरखौबो जोंङो ओ बाथोन फोरबो देना जायो नाथाय जोंङो थिनानै दोननोबो हायो बिदि जोंङो गोथांफोरखौ ओ जोंङो बिदि थिनानै दोननानै ओ बिनि न'खर खानाय जोङो फुंफोराव जोङो ओंखाम गोजांजों बिदि बिदिनो जोङो एंखावरि गांजेमा एबा जों खांख्राइफोरखौ जोङो बाथोन देना जानायखौ जोङो ओ ए ओमफफ्राय सेबफ्लेनानै खावनानै सेबफ्लेनानै जोङो जानायखौ जों बर'फोरखौ जों गोबां नुयो नङा होमबा। ओ बिदिनो बर'फोरा ओ ना गुरनानै ओ जानाय लोंनायाव जोबोद आखा फाखा बिदिनो ओ माव मावनाय दांनायफोरावबो ओ जोङो ओ बिदिनो बर'फोरखौ ओ बर'फोरनि एबा आइजो एबा बिमाफोरनि जों खुगानिफ्राय खोनानो मोनो बिदि जोङो बायनानै एबा जोङो गुबुन ओ हारिफोर जा ओ गोबां रोखोमनि जोङो फिसिनानै एबा जोङो बाहेरनि ओ सालानि ना फोरनिसाय जोङो बिदि गुरना जानायफोरखौ जोङो जाबा देहाफोरा मोजाङै गोगो गोथायो होनना मिथिनाय जायो नङा होमबा ओ जानायनि जोंनिया ओ गोथावाबबो एबा खहाबथावनाफोराबो एसे आलादा जायो ओ जोंनिया जों खस्थ' खालामनानै नागिरना जानायनि ओ गोथावआ बेलेग। नाथाय जोङो ओ हाथाय बाजाराव जोङो बर'फोरखौबो बर' सुबुं एबा हौवा माहारिफोरखौबो गोबां नानि फालांगि दासिम बो जोङो गोबां ओ खालामलांनाय नुयो। दों ऐसा जों जौगा लांनाय नुदों ओ फानानै बिथांमोना रां खामायनानै जबोर मोजाङैनो सोलिगासिनो। ओ नाथाय जोङो ओ बिदि जोङो दैमा-दैसा एबा जोङो दुब्लि फोथाराव ननायागिरनानै बिदि फाननाया बेसेना एसे बुरजा होननानै ओ जों मिथिनो मोननाय जायो। हाथाइ बाजारफोरावबो जोङो नास्राय एबा बोथिया नाफोरखौबो जोङो ओ से केजियावनो जोङो ब्रैजि बिदि थामजि मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ जों गोबां दाम गोसा होनानै ओ जोङो बायनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो ओ बिदि जोङो नोगोराव थानायफोरा बिदि मोनलाबायाना बिथांमोना ओ खौ जोङो बायनायखौ नुनो मोनो गोबां। ओ बर'फोरा बिदिनो जोङो ओ नाफोरखौ गुरनानै गोबां थिना दोनायखौ नुनो मोनो। जेरै जोङो ओ फोरनानै बुरजा मोनबा बाथो ओ नाफाम देना नै जोङो ओ थिनादोनायखौ नुनो मोनो एबा जोङो जियायना ऐसा जोङो ओरैनो बिदिनो जोङो नाफाम देया आलासिनो जोङो फोराननानै दोननानै जोङो आलासि दुमसि फैबा बिदिनो ओ जोङो बोथिया एबा नास्रफोरखौ फोराननानै जोङो सबायजों एबा जोङो अनलाफोरजों ओ बिदिनो गोबां ओंख्रि जोङो संना होनायखौ नुनो मोनो नङा। होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
आथिखालाव दानि जुगाव जोङो ओ ना खांख्राइ मोननाया एसे गोब्राब जानो हमबाय एसे खमाय लांनो हमबाय ओ नोंथाङा बुलांनाय बायदि। बिदि बिदिनो जोङो ओ गायनाय फुनायफोराव जोंनिया जोबोर गोसो होय नालाय दानिया नोंथां। ओ जोङो मादि खालामबा जोङो मादि बिदि जोङो जानाय आदारखौ माबायदि जोङो बांहोनानै जोङो गोबां खामना लानो हागोन बेखौ जोङो ओ साननाय फैयो नङा होमबा जोङो बिनि आय जोङो बिदिनो हासार एबा जोङो माइनि ओ माइयाव जोङो बानानै ओ‌ एमफै जाहाथे जोंनि माइफोरखौ जोङो ओ जानाय आदारफोरखौ नस्थ' खालामजोबगोन होननानै जोङो बेनि जोङो मुलि बाहायनाय जायो नङा हबा नोंथां ओ जोङो हाग्रानि मुलि एबा जोङो एम्फौ मुलि बिदिनो जोङो माइफोरनि भिटामिन मुलिफोर होनाय एबा जोङो ओ आगोलनि बायदि जोङोथ' मोसौजों हालेव नङा होनोमबा नोंथां ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै जोङो बिनि इन्जिनफोर मोनांनायजों एबा थावफोरजों बिदिनो जोंनिया ना फोर जोबोर गोमालांनो हमबाय नोंथां आथिखालाव जोङो गोबां खमसै ओ बिथां बिदिबा रायज्लायनाया रायजायै एसे जोंनिया गोबावबो जाबाय नङा होमबा नोंथां बिदिब्ला दोन्थ'नोसै नो
औ दे नोंथां।